आं
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा मा खालामगासिनो?
अ आंथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
ए आङो नोंथांजों बर'फोरनि गोदोनि दिनाव जि दानाय लुनाय जि दानाय लुनायाव नांगौ जानाय एफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
उम गिबियावनो एम्फौ मा होनो जि दानो थाखाय जोङो इन्दि खुन्दुं इन्दि खुन्दुंजों गोदो गोदाय जि दाबोनाय जायोमोन आरो। बे इन्दि खुन्दुंखौ मोननो थाखाय जोङो गिबि गिबियावनो एम्फौ फिसिनाय जाग्रोयो। एम्फौखौ जोङो माबोरै फिसियो होनबा बर'फोरा एम्फौ फिसिनाया बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ आरो दाबो जों नुनो मोननाय जायो आरो बे एम्फौखौ मेसें बोथोराव भुटानिफोरा बर' गामिफोराव फैनानै फिथोब लांनायखौ दासिमबो भुटाननि खाथि खाला गामिफोराव जों नुनो मोननाय जायो आरो आमफ्राय एम्फौखौ फिसिनायाव सिख्रि बिदै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय जानाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौखौ जालियाव फिथोब थोबहोनायसिम बायदि थाखो दं आरो। बेफोर थाखोफोराव बर' बबे समाव माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बर' हिनजावफोरा गोदोनि दिनाव बयबो रोंखाजोबोमोन आरो। दानि दिनावसो बेफोरखौ समनि आंखालाव बांद्राय नुनो मोनलिया एम्फौ फिनाय आरो इन्दि खुन्दुंजों इन्दि लुनायखौ आरो आमफ्राय फ्राय फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ दिहुननानै बर'फोरा बर'फोरा एम्फौखौ जानायजों लोगोसे फिथोबखौ इन्दि खुन्दुं लुनायाव बाहायो आरो। मख'जाथ एम्फौ गोनां फिथोबनि खिथुथिं बिजि खुन्दुंजों माला बायदि सुनानै सान्दुं अखा गोलैयै जायगायाव आलायनानै दोननाय जायो आरो फिथोबखौ। बिदिनो बर'फ्रा एम्फौखौ एम्फौखौ फिसिनायजों लोगोसे इन्दि खुन्दुं उम एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनायनै जि दानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
इन्दि खुन्दुं लुनाया जाहैबाय बर' हिनजावफ्रा खुन्दुं लुनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आखा फाखाथार बर'फोरा खुन आरो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुयो आरो फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय खान्थिया मख'जाथावथार। सिगां सिगां फिथोबफोरखौ रुदबनानै खुन्दुं लुनो थाखाय सिगां सिगां फि थोबफोरखौ रुदबनानै लाग्रोनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय खाथ्रि बिलाइजों थफ्ला फिसा फिसा जुनानै थफ्लाखौ गिलिर मुवाजों नारसिननानै दोननाय जायो आरो खुन्दुं लुनाय समाव। बिब्दि सानब्रै सानबासो लाखिखांनायनि उनाव थफ्लाखौ खेवनानै दै मोजांजों मोजाङै सुनानै लानाय जायो आरो खुन्दुंखौ बिनि उनाव खुन्दुंखौ लुयो। बर' हिन्जावफोरा खुन्दुं लुनायखौ गाव गावनो गाव गावसोरनो बानायनानै लानाय खासेव नङाबा खुसुंनि बिखुं थावख्रि खालामनानै खुन्दुंखौ लुनाय जायो आरो बिनि उनावहाय खुन्दुं लुखांनायनि उनाव खुन्दुंखौ बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनि बिलाइफोरजों गाब गाहोनाय जायो। गाब गाहोनाया खुन्दुं लुनाय खुन्दुं लुनानै खुन्दुङाव गाब गानायानो बर'फोरनि गावसिनिनो हुदाखा आरो जोंनि बर'फोरनि हुदाखा। बिनि उनावहाय बिसोरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवाफोर गोसोम गोथां गोजा आरो खान्थाल मादा गाब गाहोयो आरो फिथोब लुनानै दिरुननाय खुन्दुङाव गाब गानो गाहोनाय जायो आरो। बिनि उनावहाय गाब गाखांनायनि उनाव बर'फोरा जि दानो लानाय जायो। बर' हिन्जावफ्रा जि दानायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो आखा आखा फाखाथारमोन गोदो गोदाय बर' हिनजावफोरखौ जि दानो रोङाब्ला आखुजि होननानै बुंनाय जायो आरो। बयबो बेखौ हाबा खालामनो बायोमोन आरो। बिनिखायनो बिमा बिफाफ्रा गावबा गाव फिसाफोरखौ सम जाब्लानो जि दानो फोरोंखायोमोन गोदोनि समाव आरो बिमा बिफाफोर फोरोंनाय फोरोंनाय बायदि बर' हिन्जावसाफोरा जि दानो गोरों आरो बिदिल' नङा। उन्दै समावनो गेलेनायनि फावैनो जि दानो सोलोंखायोमोन बर' गथ'फोरा बर' गथ' फोर आरो। बर' हिनजावफोरनि जि दानायनि खोथाखौ सुबुं मेथायाव गोबां मोननो हानाय जायो आरो। गोबां मोननो हानाय जायो बे बर'फोरनि जि दानायनि मेथाइ दोंसे खुगा मेथाइ दोंसे आं बुङो दङ बेखौ फोरमायलांनो लाबाय आङो बर' हिनजावफोरनि जि दानायनि खोथाखौ सुबुं मेथाइाव गोबां मोननो हानाय जायो आरो। फटबट जरा फटब जरा दंफां दाननो थांबोला साल बारा माख जरा लाबो लाबो खुमै लारु बान्दारु बेबायदि खुगा मेथाइ दङ आरो बेनि अनगायैबो आरोबाव दंबावो न' लांफै न' लांफै आदा गार खा गबानि दानाय आगरनि फालि बेबादि माबा दङ आरो मा होनो खुगा मेथाइ बर'फोरनि गेजेराव जि दानायनि गेजेरजों बर' हिन्जावफोरा गाव गावनि जि दानायनि रोंगौथिखौ गोसोनि मा गाव गावनि गोसोनि मानसि मानसिनो फोरमायनो फोरमायनानै होयो आरो गंब्रै गंनै गंब्रै गरखाजों जि दानायखौ सरासनस्रायै बयबो हिनजावसाफ्रा गोदोनि दिनाव रोंगौमोन आरो बर' हिनजावफ्रा नाथाय गरखा गंबाजों सि दानाया गोरलैनि बाथ्रा नंथारामोन गोदोनि दिनावबाबो बे गरखा गंबाजों जि दानायनि गेजेरजों गावनि रोंनायनि खोथाखौ खोथाखौ बे खांहोयोमोन आरो बेबायदिनो बर'फ्रा जि दानो लायोमोन आंनि बुंनांगौआ बेयावनो जोब्बाय नोंथां नोंथाङाबो आंजों माबा मोनसे सावरायनो गोसो दङ नामा
औ नोंथां होनबा आं नोंथांनो मा होनो जोंनि औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै एसे मा होनो सावरायनोसै नोंथांजों
औ दे
जों मा होनो औवाखौ जोंना मा होनो जोंना सामफ्रामबोनि जिउआव मा होनो बाहायनायानो जायो आरो ना नङा होमबा नोंथां जोंना औवाया मा होनो नैजि नैजिबा फुटसो जोंना गोजौ जायो ओमफ्राय मा होनो जों नि थिं औवाखौ मोनथाम रोखोमनि मोननाय जायो आरो ना जेरै मा होनो औवा बुरखा औवा मा होनो औवा गुबै ओमफ्राय औवा मा होनो औवा हाथाय बा औवा मा होनो औवा थेरेबो होनो ना सोरनिबा सोरनिबाथिं जोंना मा होनो
बे औवानि बिलाइया जोंना मा जायो गोथां गोथाङाव एसे लावज्रि लावज्रि जायो आरो ना जोंना ओमफ्राय मोनबाथाय गोमो जायो एसे
जोंना बे औवाया गिबियाव मानिफ्राय जायो होनबा मेवानिफ्रायसो जायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना मा होनो बे मेवाखौ जोंना मा ओंख्रि जानायबो जायो आरो ना जेरै अनला फोरजों अनला दाउफोरजों बा मा होनो अनला एम्फौ लाथाफोरजों जाबा जोंना मा गोथाव जायो आरोना बेबायदिनो जोंनि मा होनो औवाखौ जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव बाहायनाय जायो आरोना जोंना जोंनि थाग्राखु फुलिनिफ्राय लानानै जों गोदो गोदायथ' जोंना मा होनो इसेबां जौगा थाखोनि मा होनो सिमेन्ट अन्थाइ बाला बा मा होनो लहाफोर बेफोरबायदिजों मा होनो न' लुनो हायामोन ना बेनि थाखायनो गोदोनि सुबुंफ्रा मा खालामोन जोंना मा होनो बे औवा बुरखाफोरनि खौनो थं गायनानै ओमफ्राय बेखौनो दानख्रुबनानै इन्जुर खालामो आरो मा होनो औवा मा होनो औवा बुरखाफोरखौ जोंनिया मा फेरायखानाय बा उख मुदाफोर होनाय बेफोराव मा खालामोन बाहायोमोन आर ना नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि अनगायैबो मा होनो गोबां जोंना संनाय खावनायाव नांगौ जानाय जेरै मैगं खादा ओमफ्राय मा होनो खादौ ओमफ्राय सागं बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जायो नङामोन ओमफ्राय जोंना मैगं खादाखौ मा मैगं होनायाव बाहाय नङाबा जोंहा सानफ्रामबो नांखागौ बेखौ आरो जोंना मा होनो खादेव बेखौबो जोंना मा जोंना ओंखाम एरखावनायफोर बा जुमाय संनायफोर एरखावनायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना मा होनो सागंखौ जोंना बायदि रोखोमनि मा होनो जेनेबा गेब्लेयै एसे गोरा ओंख्रिफोरखौ मा सानानै मा होनो गेब्ले होनायाव बाहायो नङा होमबा नोंथां जोङो जेरै दालि ओंख्रिफोराव जोंहा नांगौ दालि सबाय नै दाथ' खौ मा होनो थास बिबार नारजि आरो मा होनो बायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रैफोरखौ मा जोंना सागंनो सानांग नङ होमबा नोंथां जों माखासे गेब्लेयै ओंख्रिफोर हाथारनांगौ जायो नङा हमबा नङाबा बे ओंख्रिखौ जों मा होनो जाजानाय नङा बोरबा गांला गंफ्रा जाजोबगोन ना जेरै नारजि ओंख्रिफोरफोरखौ बयबो जायो नामा? जि दानायावबो बाहायो नङा होमबा नोंथाङा जोङो जि दानायाव मा खालामनांगौ। गरखा गाग्राबो नांगौ जोंना मोननै आरो बिनि उनाव जों मा होनो हायो। बालेब नांगौ जायो जोंना जि सोंनायाव आरो जोंना गनसि नांगौ जायो। मा होनो आरो बिनि अनगायैबो मा होनो माखासे बदांगिफोर जोंना बाहायनाय जायो आरो बिदिनो आरो जोंना मा होनो जोंना ना गुरनायावबो जोंना मा गोबां मा होनो औवानि आइजेंफोर बानायनाय जायो आरोोना जोंना जेरै गिबियावनो मा होनो
जोंना बर' आइजोफ्रा जोंना होनो सिगांनिफ्राय ना मैहाया थांनायाव जोबोद मा होनो आखा फाखा नङा होमबा नोंथां जोंना ना लायनायफ्राव जोबोद आखा फाखा जोंना बर' आइजोफोरा बे जोंना ना लायनो थाखाय जोंना मा बाहायो जोंना आइजोफोरा जोंना जेखाइ बाहायो आरो ना लानो थाखाय खबाइ बाहायो नङा होमबा नों दां आरो बेबायदिनो हौवाफ्राबो जोंना सेन हेबनानै औवानि खाथि सैनानै जोंना सेन हेबा हेबनानै लाखायो नङा होमबा नोंथां जोंङो। दै लां फैनायनि जेगब्ला ना हमनायनि सम सिगां जे नामा ओमफ्राय बे मा होनो पेसेन्फोरखौ गावबा गावनो हेबै हेबै लायो नङा होमबा नोंथां। बे सेनजों जोंना मा नासायो आरोना आरो बेफोरनि अनगायैबो मा होनो फल' ओमफफ्राय माखासे मा होनो खखाफोरबो बानायो नङा होनबा नोंथां। बेफोरनि अनगायैबो जोंना गुबुन गुबुन सानफ्रुआव हायो मा होनो ना हमग्रा जेनेबा जंफोरखौ बायदि रोखोमनि मा होनो आगजु जेनबा बोरसिफोर बोरसि दानायफोर बायनायाव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो जोंना बेफोरनि अनगायैबो जों मा होनो जोंना दाथ' जोंना बांसिन मा होनो बिल्डिं न' लुनायफ्रावबो जों गिबियाव मा होनो सुंथालायनायफोराव जोंना मा सुंथानो थाखाय जोंना मा गोबां नोंनि मा होनो औवा नांगौ जायो आर ना आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा जोंनो हाबा खेराइफोराव मा खालामनांगौ जायो जोंनो माखासे मा होनो साइनाफोर लुुनांगौ जायो नङा होमबा नोंथांजोंनो गिबियाव बेखौ माबोरै खालामबा गिबियाव जोङो मा होनो औवाफोर खानानै लाद्रनांगोन जोङो औवाफोर खानानै लाबासो जों मा होनो बेयाव स्क्रिनफोर सोंनानै जोङो समायनायै साजायनो हागोन नङा होमबा नोंथां आरो बेफोर अनगायैबो जोंना आबाद मावनायाव जोंना मा आबाद मावनायावबो जोंना मा होनो औवानि गोबां गोनांथि जायो आरोना जेरै गिबियावनो जोंङहा मा हालेवनायाव जोङो जुंगालफोर बाह बानायो आरो मा होनो बेफोरनि अनगायैबो जोङो आबादाव रैखाथि होनो थाखाय जेरै मोसौ मैसाो जानायफोरनि रैखाथिनि थाखाय जों म होनांगौ जायो जोंना बेरा होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि अनगायैबो जों माखासे मा होनो मानलाग्रा बिफांफोराव मा होनो बिसोरखौ मानला होनो थाखाय खें बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां जोंनाथ' फं गायनायावबो नांगौ जायो आरो माखासे बे बैसां बानायनाय गोजौआव होनो थाखायबो जोों मा औवाखौ बाहायनाय जायो आरो जोंना बेनि अनगायैबो जों माबााहैयो जेरै मा होनो जोङो मानसिफोर थैयोब्ला मा होनो बे हाबाफोराव बिबान बनानै लाङोबा जोंनो मा खालामनांगौ जायो मोनसे माखासे दान्दाफोर नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
आरो जोंना मा होनो खोथिया बानो थाखायबो बे राव मा खालामनाय जायो जोंङो औवाफोरखौ लानानै मा होनो नांगौ जखानि लानानै जों बिबान बाननो थाखाय लानाय जायो नङा हबा नोंथां। बेनि अनगायैबो जों जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ आव मा होनो औवाखौ जोंना मा बाहायगासिनो दं आरोना जेर जेर मा दाना जोंनाथ' मा होनो जोंनि न'फोरखौ समायनायै लाखिनो थाखाय जों मा गोबां मा होनो मानसिफ्रा साजायग्रा बिसाद बानायो नङा होनोमबा नोंथां आरो जोंना औवाजोंनो मा माखासे जिरायग्रा बेसादफोर जेरै सियारफोरबो बानायनानै लायो मानसिफ्रा सियार खानानै होायो आरो सिगांनि समाव मा खालामो मानसिफ्रा मा होनो सिगांनि समाव जोंना बेफोर दानि बायदि मा होनो जौगा थाखोनि उन्दुग्रा बिसिनाफोर फालेंफोर गैयामोन नङा होमबा नोंथां। बेफोरनि थाखाय जोंना मा खालामो बर' सुबुंफोरा मा होनो औवा दानख्रुबनानैनो मा होनो सोरबा सोरबा औवानि बेसेबां बानायनानैबो लायोमोन नङा होमबा नोंथां